हेल'
अ बिथां खोनादोंना
हा
खोनादोंना बिथाङा फ्रिना दायो
ओं मोजाङानो औ जाखांबाय
आदसा आंनाबो जाबाय जानायालाय बिथांनालाय मा ओंख्रिमोन
जोंना जोंना खुम्राजों अमा बेदरसोमोन।
दा गोथावानो माथो बिथांना ओंख्रिआलाय ओ जोंना ब्रयलारजों आलुसोमोनलै बिथां
उम
बिथाङा दा मोजांनो आंनि बरालाय बिथाङा थायो
ए हा
बिथाङा फ्रिना आदसा माने माने मोनसे टपिक लाना फैदोंमोन आरो आं माने बिथां रायज्लायनो हागोन ना
औ हागोन
हेल'
औ खोनाबायदे
ओ गरमथारना दिनै बोथोरा बेखायनो माने बेरायनो थांनो सानदों माने आं दिनै बिथां माने ओरै माने इटानगरफोरथिं थांबाथाय माने मोजां जागोनना जायाथाय बिथां बेखौ सानदों माने आं
मोजां जागोन खोमालै गुसु
उम
हेल'
खोनादोंना बिथां हेल' उम ओ नेटवर्कनि एसे फ्रब्लेम जादों खोनादोंना नोंथां
औ खोनादोंं
उम माने बेरायनो थांसै
बांद्राय मोजां खोनायाखै बिथां।
औलै आं नेट गोनाङाव एसे थाग्रोनो बिथां।
औऔ।
ओ खोनाबायना दायो बिथां।
औ खोनादों।
माने इटानगरफोर थांनो साननानै माने ओरैजाय माने फासफोरबो बानायनांगौ जाहैयोना ओजों थांबा। उम माने बिखोनो बेरायनो सानदों माने बोथोराबो गरमथार दोनै माने उसुखुथु जागासिनो दं माने नआवबो थानो हाला गरमानो।
एखोनथ आंबो नै ओरैनो लामाथिंसो बेरायफैदों गरमथारखाय।
उम। बेन्थ बारफोरबो बारा बाराखैनालाय दोनै। गरमानो बांद्राय थांद्रायदों दिनैहाय बोथोरा। औ बेखायनो माने इटानगर हाबबाथ ओरैजाय पासफोरबो बानायलांनांगोन ना बेखौ सानदों माने आङो।
औ।
पास बानायनायफोरावबा बेसेबां थांगोन अबे-अबे जायगासिम बेरायहैनो खौ सानदों माने आङो दोनै।
उम। ओमफ्राय बिथाङा माजों-माजों थांनो प्लेन लादों।
बेखौनोथ' सानदों आं माने बाइकजों गारि साखा गंनैजों थांबा जागोन ना गारिफोरजों थांबा मोजां जागोन बेखौनो सानहरदों माने आङो दायो। बिथांनि मथे बालाय माजों थांनाया मोजां जागोन।
साखा गंनैजोंबा बारनांगोन खोमा ना बिथां।
अ मोजाङानो। उम इजोंनो थांनो सानदों साननायालाय आं बिथां।
ओ।
बेरायहैनो सानदों आरो।
होमबालाय बेजोंनो थांसै ना नों सानदों माजों थांसै?
इदिनो सान्दों र दा माने माजों थांनाय जायो बेखौनो माने साननो माने सानस'नो हायाखै माने गारिजों थांनोना बाइकजों थांनो सानदों माने आं।
आंनाथ जेजोंबो जायो आंनाव बाइक गंसे दं दे।
आतसा बिदिनो माने थावफोराबो बेसां थांगोन थाय ओरै थांबाबा
उम फैसाखौ जमा खामसै होमबा ना?
थोगोन नामा औ पास हाजारफोरानो थोगोन नामा
थोसिगोन खोमा दे आंनावबो थिन हाजार दं।
ओ आतसा इदिनो पास हाजारसो लानानै माने बेरायनोसै नामा सानदों आरो माने आङो दिनै।
औ।
ओरैजाय इटानगर थांनानै जिर' साइदजों बेरायनोसै सानदों माने आङो।
उम।
बिराद जायगाथ' बिराद जायगाथ' बेरायनो दङ गोसोआव नाथाय फैसानि थाखै गारिफोरनि थाखैसो थांनो हाया जाहैयो माने।
बेखौनोथ' बिथाङा मा मावो?
बिख आंथ' ओरैनो फिसा फिसौ फारमिं खालामो आं माबा मैगं थाइगं गायो। फिसा फिसौ बारा गिदिरबो नङा फिसा फिसौ गायलाबायो आरो माने न'आव नो खेथि खालामो
आंबो इदिनोसै बिथां।
ओ बोथोराबो मोजां थारमाने गरमथार ओंखायनो बेरायनो थादों नामा नोङोबो। औ बिन्थ' आरो।
बिथांनाव साखा गंब्रै दंना साखा साखा गंनै?
बिथां।
खोनादों बिथां। नोंनाव ओ साखा गं
हेल' हेलौ। अ खोनाबाय खोनाबाय।
ओ नोंनाव गारि दंना बाइक दं? गारि दं ना बा
आंनावथ' गारिथ' गैथ'ला बाइकसो दंमोन आंनाव दंनाया।
अ ओमबालाय
नोंबो लादो आंबो लानानै थांसै नामा?
अ बिदिनो सानदोंमोन ने साननायालाय आंबो।
ओम।
ओमफ्राय दा फैसाफोरासो बेसेबां खर' ओं खोनादों बिथां।
हा?
फैसाफोरासो ओमफाय बिथां? फैसाफोरा हेलौ। हेल'। खोनादों बिथां? हेल'। हेल' हेल'। हेल'। हेल'। खोनादों बिथां?